हेल' अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ आङो दङ ओरैनो जिरायनानै।
अ नोंथाङा ओ फ्रिबा जोङो दसे सम सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
अब्ला आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै।
औ दे सों।
जोंथ'ओ खारैनि गोबां ओंख्रि जायो नङा होनलाय नोंथां? बे खारैखौ जोङो माबायदिहाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा?
खारैखौहाय?
औ खारैखौ।
हागोन एसे सुंद'यो एसेबां मोन बे एसेबां हायाब्लाबो जेनेबा एसे सुंद'यै फोरमायना होनो नाजानोसै आङो।
औ औ।
औ जोङो खारैखौ बानायनोब्लाथाय गिबियावनो
औ जोङो थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो ना? खारैखौहाय बिदिनो खारैखौहाय बानायनोब्ला जेनेबा थालिर दंफांखौ गिबियावनो ओ दान दाननानै लाग्रोनांगोन। बिदिनो दानना लाखांनानै सान्दुं नांनाय जायगायावहाय मोजाङै दा गुसुं गुसुं दानस'ना लानानै हाय जिरनांगौ आरो बिदिनो बिनि मादाखौबो बानायनाय जायो। बिनि मादाखौबो जा बि फिसा फिसा जावनानैहाय मोजाङै सान्दुंआव फोराननानैहाय दोननायहाय जायो आरो।
औ बिदिबा ओ बे सान्दुङाव फोराननायखौ ओ बेसेसो गोबाव फोराननाय जायो?
ओ बिदिनो सान्दुंङाथ' जोबोद गोसा जाबाथाय बहाबा सप्तानैसोआवनो रानो आरो। ओ मादाया एसे गोबाव लायो आरो जेनेबा।
औ औ।
मादाखौहाय मादाया रोदजा जायो नालाय बेनि थाखाय एसे गोबाव लायो।
औ बिदिनो जेनेबा खानायखौ खारैखौ जिरनानैहाय फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा खालामनानै सानदुंआव फोराननानै इदिनो खा साननैसोनि उनाव रानोब्लाथाय अरजों अ अरजोंहाय सावनांगौ आरो।
औ।
ओ गोदो गोदायनि ओ फ्रायनो बे खारैखौ बिदिनो जोङो जाबोनाय बानायनायखौ नुबोदों आरो।
औ औ। अब्ला बेखौ ओ सावनानै औ दे बुंलायसाय नोंथां।
दानि बेलायावबो बेबायदिनो खारैखौहाय बानायना जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बिदिनो मादायाबो रानोबा एसे बेखौ होनांगौ आरो
औ
हाय बेखौ हरसेहाय दोननांगौ। मा होनो अ थास बिलाइ बे थास' बिलाइ बिसं गोदोरनि
औ
बे थास' बिलाइ गोदोरखौहाय दाननानै गांनैबा गांथाम बेफोरबादिहाय लांनानै बे सावनाय जायगायावहाय बेखौ मोजाङैहाय खोबना दोननांगौ आरो हरसेहाय हरसे बेनि उनावहय बेनि अखानायै बेखौ मोजाङै सान्द्रि लानानैहाय दै दै लानानै एसे सारसो सारसो सालिनांगौ आरो
औ औ
औ बिदिनो ओमफ्राय खारैखौ बानायनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय सालिखांना लांनायनि उनाव वहाय बेखौ माबायदिहाय बिदै बहनगोन? बियो माबायदिहाय बिदि बिदै जायो।
औ बिदै बहननाया। बेखौ सालिखांना लाखांनानै बिदिनो प्लास्टिकआव बा मनायावहाय दोननांगौ आरो
उम उम
औ बिदि दोननानै ओमफ्राय बेखौ खारै सरनानै जानोब्लाथाय थिंक्लि एबा जोदौहाय जोदौआवहाय दोननांगौ आरो सोनानैहाय।
औ
बेयाव ओ ओ दै होनांगौ आरो बिदिनो खारैखौ फसरनानैहाय ओ जोंनि बर'नि ओंख्रि खारै जेरै अनला ओंख्रि नारजिखौबोथ' ओ जेनेबा खारै ओंख्रि जानाय जायो नङा होमबा औ औ बिदिनो सरनानैहाय होनाय जायो आरो
औ
नोंथाङा अब्ला बे ओ ओंख्रिफोरनि सायाव खारै ओंख्रिफोरनि सायाव मा माखौ बांसिन साबसिन जानो मोजां मोनो। फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां खारै ओं खारै ओं ख्रिनि आ मादावथ' आङो ओ सबाइ ओंख्रिखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो। बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनि आंनि बादिब्ला आरो आंनि थाखाय सबाइ ओंख्रिखौनो आं बयनिख्रुइब बो मोजांसिन मोनो जानानै।
बेयो सबाया मा माजोंहाय जाबा बांसिन गोथाव जायो?
सबायाइखौथ' ज जोङो जानाया ओ ना गोरानजोंबो जायो। दाउ बेदरजोंबो जायो अमा बेदरजोंबो जायो। ओ गुबुनफोरा बांसिनानो ओ बांसिनखौनो आङो दाउ बेदरजों जानाय नु ओ अब्लाबो आङो। अ अमा बेदरजों बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोनो। बे सबबाय ओंख्रिखौ। औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा नोंथाङालाय नोंथां नोंथां।
आंबो बिदिनो सबायजों दाउबो मोजां मोनो। अमाखौ खौबो अमाजोंबो जानो मोजां मोनो आरो ना।
औ।
अब्ला नोंथाङा सबाय ओंख्रिखौहाय अमा बेदरजों माबोरैहाय संनानै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। आङो सुंद'यैनो फोरमायना होनोसै।
औ।
ओ जोङो ओ सबायजों अमा ओ खारै ओंख्रि जानोब्ला। सों गिबियावनो अमा बेदरखौ जोङो बायना लाबोनांगौ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै ओ जोङो बेखौ साफायै सुनानै ओम सारायखौ फुदुंनानै औ ओ एवफ्रामग्रोन लाग लाग्रोनांगौ आरो। ना आरो जोङो सबायखौबो ओ जनि सिगां नै घन्टा बिदि सोमनानै दोनजायो जाहाथे बिनि बिगुरा गोसोम गोसोमा गावनो रुइनानै ओंखारो बिनि उनाव बेखौ सोमाबाबो जायो। बिदि बिदियैनोबो जाजायो। ओ अब्ला ओम अम गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौ हगोरना लाबाय थावआव एसे ओ सामब्राम ओ सामब्राम गोजा बेखौ होनानै। ओ बेनि उनावहाय बेयावनो संख्रि हारदि हालदि बेबादि होनां नांगौ ओ बेनि उनावहाय बानलु सामब्राम सामब्रामगुफु गुफुर बिदि हाइजें बिदि देनायखौबो होफ जायो बे टाइमावनो। ओ होनानैहाय बेखौ एसे फोमोनग्रोनांगौ आर ना अमा बेदर खौ
औ नंगौ।
बेनि उनावहाय ओ बे सबबायखौ सुस्र नांगौ। मोजाङै सुनानै लानांगौ सोमना दोनोब्ला बिनि गोसोम बिगुराथ' ओ ओंखारोना गावनो ओ बेखौ गारनांग गौ आरो ना बेखौ मोजाङै ओ गारनांगौ।
औ
बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै सुनानै बेखौबो जेब्ला अमा बेदरा एसे मो नो‌ अब्लाना बे सबबायखौ होनांगौ आरो बेखौ होनानै एसे ओ हननैसो एसे एरनानै होनांगौ बेनि ओ उनावहाय नांगौ बायदिहाय बे खारै नोंथाङा जे बुंबाय ओ बे खारैखौ होनांगौ नांगौ बिबांनि बिनि उनावहाय नांगौ बिबांनि जोङो दैखौबो होनानै लानांगौ। बेनि उनाव दैखौ होखांनानै एसे ओ गोदौ होनांगौ आरो ना मोजाङैनो गोदौ होनांगौ। बेखौ बिनि उनावहाय गोदौ होखांनायनि उनाव जेब्ला दैया रानो अब्लाना जोङो बै खासिदारि बे बिलाइआ बेखौबो होजायो मोदोमनायनि थाखाय आरो दुनिया बिलाइ ओ बेखौबो होजायो आरो बे ओ ओ हाइजें बिलाइ बेखौबो होजायो मोदोमनायनि थाखाय। दैया एसे रानोब्ला आरोना। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ होखांनानै आरोबो बेखौ दुसे सम ओ गोदौ होबावोनांगौ बिनि उनावहाय जेब्ला दैया होन नोंनि नांगौ बायदिहाय जोंनि नांगौ बायदिहाय रानो। अब्लानानो बे जोंनि सबाइ सबाइजों अमा खारै ओंख्रिया जाबाय आरोना आङो बिदिहाय जायो नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा अनला ओंख्रिखौलाय माजों जानो मोजां मोनो?
अनला ओंख्रिखौथ' आङो दाउजोंनो जानानै मोजां मोनो नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो दाउजोंनो जानानै मोजां मोनो।
औ बे अनला ओंख्रिखौबोथ' जोङो खार रै होनानैबो जाजायो नङा होमबा नोंथां? गोबाङानो खारै होनानै जायो।
औ।
नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
औ आंबो नोंथां जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाला-जालायबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे बिदिब्ला।
औ दे।